हेलौ
औ हेलौ
औ नोंथां आंनि माथोखौ खोनादों ना?
ओं खोनादों मोजाङैनो नोंथाङाबा आंनि माथोखौ मोजाङैनो खोनादोंबा?
औ खोनादों ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आङो इदिनो दसे जिरायनानै दं बायजोआव। नोंथाङालाय?
औ आंबो बिदिनो सानजौफुनि ओंखाम जिरायनानै दं आरो ओमफ्राय नों थां जेनेबा आं नोंजों मोनसे आदायाव सावरायनो होननायसो बे कलखौ हरनाय जादों रायलायजागोन ना नोंथां?
औ औ औ रालाय जागोन दे।
ओम
अ होमबा नोंथाङा मा आय नि सायाव रायलायगोन होनना सानदों?
औ ओ जेनेबा आं सोंनो नोंथांखौ ओ जोङो औवा औवाजों मा मा बेसाद बायनो हायो एबा मा बे बेस लुनो हायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन दे मानो हाया जानो। अ थ होमब्ला नोंथां बुंनाय बायदिबा जोङो औवाजों गोबां रोखोमनि मा होनो आगजु जायबा मुवा बेसाद जोङो बेफोरखौ बानायनाय जायो त गिबियावनो जोङो औवानि होनोब्ला मा होनगोन जोङो जिन्थुुनु ना गुरनो थाखाय बा ना हमनो थाखाय जोङो खबाइ, जे खाइ आरो मा होनगोन आरो ओ लेखाबो बाय लेखाबो बानायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो मा होनगोन ओ औवाजों बानायनाय मा होनगोन मुरा आरो जोङो औवाजों न'बो लुनो हायो। एबा न'नि मा होनगोन सारिगिदिं होनो थाखाय जोङो बेरा आरि बानायनाय जायो जिन्थुुनो माने न'खौ मा होनगोन जेब्ला मोसौ बोरमा आरि फैयोना बेफोरनिफ्राय माने बासायनो थाखाय जोङो न'नि सारिगिदि मा होनगोन ओ बाउनदारि होनाय जायो आरोना बेवहाय ओमबा जोङो बेनि थाखाय जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो ओ जेरै उखुम लुनाय मा होनगोन मैगं ओ मैगं आरि रियाव जेरै मानलानाय मैगं बेफोराव जोङो मा होनगोन बैसां लुनाय जायो जाहाथे जोंनि मैगङा मानलानानै फिथाइ थायो बेवहाय बिनि थाखायबो जों बेखौ बानायनाय जायो आरो जोङो मा होनगोन मालाबा सम समाव दै लोंनो थाखाय औवानिबो गिलास बा मा होनगोन ओ दै लोंग्रा केेटलि बेफोरखौबो बानायनाय जायो लोगोसे ओ आरो मा होनगोन जोंनि जिन्थुुनु फुख्रि आरि बेफोरावबो जोङो मा होनगोन सोरगिदिं मा होनगोन नाफोरा जाहाथे बारलांनो हायैनि थाखाय जोङो बेवहाय जाय होथेनो थाखाय जायगा बानायनाय जायो आरो ना औवाजोंबो। थ होमबा नोंथां ओ नोंथाङा दे आंखौ सोंबाय जे औवानि औवाजों मा मा बानायनो हायो बेखौथ' आं बुंबाय आरो दा आं सोंनो सानदों नोंथांनाव मा होनगोन जोङो दंफांजों लोगोसे माने मा मा मुवा बेसाद एबा मा मा आगजु बानायनाय जायो बे बो नोंसांङा बो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां मानो हाया जानो ओ जेरै दंफांजों जों गोबां बेसाद बानायनो हायो। जेरै ओ टेबोल टेबोलखौ जेनेबा दंफांजों एबा दंफां मोजां जेरै गांबारि दंफांफोरजों बानायनाय जायो आरो ओमफाय बिदिनो ओ टेबोल ओमफाय जेरै क्लासरुमाव बाहायनाय देक्स बेन्स बेफोरखौ बानायनाय जायो ओमफाय न लुनायावबो ओ न लुनायावबो बाहायनाय जायो आरो जेरै ओ थिं थिं होब्लाथ जेनेबा जोङो थिं दोसथाबनो खाट नांगौ जा जायो नङा होमबा बेखौ बाहाय बेयाव बाहायनाय जायो आरो बे नि उनाव ओ जों उन्दुग्रा बिसिना बेखौबो ओ गोबांङानो दंफांजोंनो बानायो औ ओमफाय गोबां आरि बिदिनो ओ खायसे खायसेया दंफांजोंबो थोरसि खुरै बिदि बानायो आरो थोरसि एबा ओ गिलास बेफोरखौ बानायो आरो गोबाङानो ओमफाय जेनेबा आंङो जेरै दहयो औवानि बाग गै सोंदोंमोन खान्दै जेनेबा ओ नोंथाङाथ होनदोंमोन ना औवाजों जेनेबा जोङो ओ जेखाइ आरि एबा खबाइफोर बानायनो हायो होननानै ओ बे जे खाय खबायखौ बोरै बानायो नों नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
इखौ आंङो मा होनगोन आंनि मिथिनाय बायदियै एसे फोरमायनो सानदों आरो ना आंबो बारा एसेबां मिथिजोबद्राया थ होमबा आं जिखिनि माने मिथियो एबा मिथिनो मोनदों बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरो थ होमबा जों गिबियावनो जोङो जिन्थुुनु औवा होनो जायबा औवा बुरखा बेखौ जोंङो दाननानै लाबोनानै जोंङो बेखौ जिरफैयो जिरफैनानै जोंङो ओ गोबां फिसा फिसा बाहागोआव जिरनानै लायो आरो ना ओमफ्राय जिरनानै लाखांनानै बेखौ जोंङो मोजां सिलायनानै मानगोन ओ जेखायनि महर होनानै जोंङो हेबनानै बेखौ बाहायो आरोना थ खबाइखौबो जोंङो बेबायदियैनो ओ औवाखौ लाब नानै बे दान माने फिसा फिसा माबायाव बाहागोआव दानसनानै जोंङो बेखौ फिसा फिसा बाहागो खालामनानै बेखौबो हेबदा हेबनाय जायो आरो थ बेबायदियै आं मिथिनाया माने ओ नों याबा बोरै बानायो नोंथाङाबो एस बे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ ओ जेनेबा औवादों औवाजोंथ जेनेबा जेखायखौ नोंथाङा बोरै बुंदों बिदिनो आंबो बिदि बानायनायखौ नुदों जेनेबा आंथ बानायफेराखै नाथाय ओ नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो आंबो बानायनायखौ नुदों ओमफाय जेनेबा आंङो ओनसोललाय ओनसोल जेखायखौ माने आङो गुबुन गुबुन रोखोमनि नुदों आरो जेनेबा जोंनि ओनसोलथिं आङो माने जेखायखौ गुबुन टाइप नि नुदों आरो ओमफाय गुबुनथिं आं आलदा नुदों दों आरो बिदि औ ओमफाय जेनेब दा औवा होनब्लाथ जों जेनेबा औवाखौ बिदिल बाहाया जों जेनेबा ओ औवा होनब्ला जोङो औवा मेवाइखो औवा मेवाइखौ जानो हायो नङा होमबा औवा मेवाइ बेखौ जों बां नांसि जेनेबा बांसिनानो अनला खारैजों जायो नंगौ दा।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
बा ओ बर'फोराथ बांसिन जेनेबा अ औवा मेवाइ मोनबाथ नाथाय बेखौ अनलाजों जायो औ जेनेबा। औवाजों अनला मेवाय नों नोंथाङा संनो रोंगौ नामा।
औवाजों अह औवा मेवाइजों अनलाजों संनायखौथ आङो बारा एसेबां रोङा रोंनाया। नोंथाङानि एसे फोरमायजागोन नामा बेखौ।
औ जेनेबा गिबियावनो जोङो औवा मेवाइखौ ओ औवा बारियाव लायो जेनेबा औवाखौथ जों जेनेबा हाबा जायि एबा उन्दै ओ सुबुंफोरा बेखौ। दाननो मोना नालाय बेनिखायनो आब आबौ आबैमोना बेखौ दाननानै लायनाय जायो आरो गिबियावनो गायनानै बेख खौ मोजाङै सा सायनानै हानानै सुना लाग्रोयो बेनि उनाव अनला। होनबाथ अन नांगौ नालाय। बेखौ। ओह जेन एबा ग्राइनडार मेसिन एबा। दिंखिफोराव देना लानाय जाग्रोयो आरो औ बेनि उनाव ओ एसे थाव होग्रोबाय होनानै सामब्राम गोजा गुफुर बानलु जानांगौ बेखौ एव बुग्रोबाय आरो बेनि उनाव। ओ मा होनो बे हाना लानाय औवा मेवाइखौ बेखौबो एवखना लानाय जायो आरो बिनि उनाव दै होयो। दै होनानै खोबनानै थोनो आरो दैया जेब अब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो एसे बेयाव खारैखौ होनाय होनाय जायो आरो। ओमफ्राय दसे उनाव जेनेबा खारै होखांनायनि उनाव ओ ग्लब ग्लब गोदौथारबाथाय अह अनखौ फ्रि फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो आरो। नाथाय गोबाङानो। गोबाङानो जेनेबा। अनलाखौ ओ। दै गुदुंजों लगायनानै बिदि लुनाबो होयो जोंनि ओनसोलथिं आं गोबांखौ खौनो नुनो मोनदों जि बांसिनानो फ्रि फ्रि फ्रि बिदि सारना होनाय जायो आरो बेनि उनाव ओह जेनेबा ओ खारै। फोर एबा संख्रिफोर नाङाबाथाय बेफोरखौ मोजाङै सानायनानै नायनानै होफिननाय जायो बेनि उनाव जानांगौ जेनेबा दुन्दियानि बोथोराव दुन्दिया होनाय जायो ओ दुन्दिया गैयाबाथाय गंगार दुन्दिया होनाय जायो ओमफाय बिदिनो बिदि संनाय जायो आरो आं बिदि सङो आरो बांसिनानो। ओम
थौ होमब्ला नोंथाङा आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों आह जिन्थुुनु नोंथाङा होननाय बायदि बिदियै जोङो औवा मेवाइ जिन्दु होनो ओह बे औवा मेवाया माबायदि मान होनगोन रोखोमनि बोरै ओंखारबोयो आरो माबायदि नुनायाव माबायदि बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ जेनेबा औवा मेवाइखौथ आङो मिथिला जेनेबा जायखिया ओंखारबोनाय नुयो बेखौल नुदों ओमफ्राय जेनेबा बा औवा देवयआ एसे गोरायै एसे ओ जंफार जायो जायो आरो बिजौआव बिदिल नुदों ओमफ्राय आं मिथि मिथिया आरो बोरै बोरै थायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं आंबो मिथिनाय बायदियैबा नोंथां बुंनाय बायदियैनो जिथुुनु औवा औ जिथुुनु माने औवा बागान बेवहाय जाय माने औवानि गुदियाव मोनसे फेंखा महरै ओंखारबोयो आरोना बे औवा मेवाय जिन्थुुनु होनो बेयो मा होनगोन एसे जंफार महरै फिसायै फेंखा बायदि ओंखारबोयो ओ थ बे बेनो आरो औवा मेवाया थ बेखौनो जोङो दाननानै नोंथाङा होननाय बायदि अनला ओंख्रियाव जायो मालाबा समाव जोङो दालिजोंबो जायो
औ औ आङो नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय स नों नोंथां जोंहा दा समाबो जाबाय जोंहा दोनथलायदिनि नामा
औ दे जागोन दे नोंथां दे होमबा गोजोनथों नोंथां औ